औ
हेलौ औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
आङो दायो ओरैनो दङ नोंथां जिरायनानै
माने नोंथां आं फन हरनायनि गुबै जाहोना बेनो आरो माने नोंथाङा जुदि दा ओरैनो दंथ'योब्ला आं माने मोनसे आयदा लानानैसो नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन आरो
औ हागोन नोंथां दायो सावरायजागोन नोंथां दायो आङो फ्रियैनो दङ नालाय नोंथाङा गोसो बायदियै सावरायन हांगोन
आं सावरायनो नागिरनाय आयदाया जाहैबाय आबाद आबादखौनो लानानै स सावरायनो नागिरदों आङो
औ नोंथांथारैनो
खोनादोना खोनायाखै नोंथाङा
खोनादों नोंथां खोनादों
हेलौ
अ खोनादों नोंथां
अ माने आबादनि सायाव आरो जेनेबा
औ नोंथां
आं गिबियाव नोंथांनिफ्रायनो मिथिनो लुबैदों आबादनि सायाव नोंथाङानो एसे बुंग्रो नामा नोंथां
औ ओरैनोथ' आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो दैज्लांनि मेसेंनि नोङा होमबा नोंथां दैज्लाङावबो मावनाय जायो आरो लोगोसेनो मेसेङावबो मावनाय जायो
औ
नोंथाङा खोनादों ना नोंथाङा
हेलौ
अ नोंथाङा खोनादों ना खोनायाखै हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ
मोन
अ खोनाबाय दासो नोंथां
अ हैओइ नेटनि प्रब्लेमलै
अ नेटनि प्रब्लेमनिखायनो मोजां
माने आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि गामि गफानि बा बांसिन सुबुङानो आबाद माव जायो नङा होमबानो दा आसामनि
औ
माने आबादनि सायाव सोनार जिउखौ नांगौ बा गथ' गथाय फरायनायाव नांगौ जानाय जि खरसा बेखौ बांसिन जोंनि आसामनि सुबुंफोरा आबादनिफ्रायनो आबाद मावनानैनो माने खरसाफोरखौ दिहुनो नङा होमा नोंथाङां
नोंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो
उम दा आबाद होननानै बुङोलाथ' गोबांथार आबाद दङ दहाय नोंथाङानो बुंखांखाबाय जेरै दैज्लांनि आबाद मेसेंनि आबाद होननानै दा ओरैनोथ' खारिब फसल होनो आरो जायफोर आबादखौ जोङो माने माबा मावो दैज्लां बोथोराव मावनाय